खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांनिसिम नोंथांसिम आरो खनसेबाव लोगो हमनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ औ
दा नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन नामा
आङो मावाखै दायो ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि
अ दसे सम टाइम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन मानो हाया जा
औ दा बिदिब्ला नोंथां ओ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो सानदों आरो दा सावरायनो थाखाय सम दङब्ला सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन नोंथां
दा नोंथां जोंनि आयदायानो जाहैबाय ओ बिगियाननि सायाव सावरायनो सानदों माने माबायदि जौगाखो माबायदियै माने बिगियाना सोमजिखो आरो माबायदि जि जोंनि बुहुमाव साग्लोबनानै बिगियाना जायगा लानानै आवग्रिनानै दं बेनि सायाव एसे रायज्लायनो हागोन आरो रायलायनो सानदों आरो। दा दा नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ जों
बिगियान होननानै बुङोब्ला माखौ होनो?
जों ओरैनो बिगियान होननानै बुङोब्ला जों गोबां बिदिनो बिगियानाव मोननो थाङो जों बिगियाननि दारैसो बुस्थुफोर जेरै दिहुननो हादों गोबां बिदिनो बुस्थु फोर बायदिसिना बिद जिदि गोबां बिदिनो जिथु खामानि सहसाव खामानि मावग्रा दिहुननाय फोरजों बेखौनो जों बिगियान होनना बुङो ओरैनो गुबै गुरै बाथ्रायावथ'
औ।
आरो जों बिगियाननिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोननो हादों होनबा जों गोबाङैनो मुलाम्फा मोननो हादों जेरै गोबां बायदिसिनाफोर दिहुनन्नाय नुनो मोन्दों जेरै बिगियानि दारैनो जेरै गोबां जों जानबुं आरो बायदिसिना बिदिनो गारि मथर गोबां बिदिनो रोखोमनि जिथु रेलगारिफोर गोबां बिदिनो बायदिसिना उरां आरो गोबां बि बिदिनो रोखोमनि बायदिसिना बुस्थुफोरखौ जों बिगियाननि दारै दिहुननायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ
आथिखालावथ' जिथु जों अखाफोराव थांनो हानायखौ खोनानो मोनदों बिगियाननि दारैहाय जिथु अखा अखफोराव थांनाय थांनो हालायनाया बेथ' सहस नङा नङा होनब नङा होनब्लासै।
औ नोंथां नंगौ।
ओ जिथु जों बिगियाननि दारै अखाफोरावहाय थांनो हालायदों हबाथ' बिगियाना जिथु बियो ओरैनो सहस नङा। बिगियाना औ जोबोरैनो बिगियाननि दारै जोबोर जौगानायखौ नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोब्ला जों गोबां बिदिनो बिगियाननि दारैनो इन्टारनेट बायदिसिना मुवा बेसादफोर दिहुननायखौ नुनो मोनदों गोबां बिदिनो मेचिन गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोर दिहुननाय मोनदों जिथु आबादारिफोरनि थाखाय। जिथु जों सहसावनो खामानि जानाय नुनो मोनदों जिथु आबादारिफोरनि थाखाय ट्रेक्टर बा गोबां बिदिनो गायग्रा फुग्रा हाग्रा मेसिन दिहुनन्नायखौ जों नुनो मोनदों। जिथु सिगांनियाथ' जों नांगोल मुस मोसौ जोंसो एवोमोन नङा होनब्लासै।
औ नोंथां।
औ आरो जों बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोबां बिदिनो जोंनि थाखाय गारि मथर बो दिहुनदों बिगियाननि दारैनो जेरै जों गारि मथरखौ होनो ला बेब्ला जेरै जों बाइक स्कुटि बिदिनो गोबां बिदिनो गारि गिदिर गिदिरफोर दिहुनदों आरो उरांफोर दिहुननायखौ नुनो मोनदों जिथु मोनसे मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन हादर थाङोब्ला जितु जों गुसुं समनि गेजेरजोंनो गुबुन हादरावहाय थांनो हायो आरोखि बिदि बेफोरबायदि जिथु मेचिनफोर दिहुनदों जिथु बिगियाननि दारै जिथु औ। गोनोखोआरि मुगायाव दं आरो खोथि जोङो दा। जों गोबां औ बिगियाननि दारै जों गोबां बिदिनो बायदिसिना जों गाव गावनि नांगौफोरखौहाय जिथु सहसावनो मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि सोरनोबा बिदिनो औ सोरनोबा बिदिनो बिदिनो लाइजामफोर गोदोथ' लाइजामफोर लिरनायावहाय जों जोबोर खस्थ' जायो खस्थ' जायोमोन जिथु मोनहैनायाव लाइजामफोर मोनहैनाया जे जोबोरैनो जिथु जोंनि थाखाय सम जायोमोन दाथ' जोङो बिगियाना दिहुनबा जिथु जोंनि थाखाय गोबां बिदिनो जानबुं आरो इन्टारनेट बायदिसिना जों बेफोरबायदि ववाटसपफोरनि जुगदि जों लाइजामफोर लिरनो हायो बा जानबुंनि दारै जोङो दडायरेक दायरेक्ट जों रायलायनानै बुंनो हायो जिथु जोंनि थाखाय मा मा बुंनो बा मा गोनांथि सोरनोबा फोरमायनो गावनि खोथाफोरखौ दुखु सुखनि ब्रा खोथा बाथ्राफोरखौ फोरमायनो जों बेफोरनि बेफोर जिथु जोंनि जानबुं बा बिदिनो बायदिसिना बुस्थुफोरनि दारै जिथु बिगियाना दिहन्दों जों बेफोरनि बेफोरनि दारै जिथु जों सहसावनो जितु जों जोंनि खामानिखौ गोरलैयैनो जों मावफुंनो हायो आरो जोंनि खामानिफोरखौ बेखौ जों बिगियाननि दारै मोननायखौ जों मोननो हादों आरोखि आंनि नुजाथियावहाय आं बे फोरखौ नुनो नुनो मोनदों आरोखि बिगियाना जोबोरैनो जौगादों दाथ' आरो जौगानांगौ जौगानायाबो जोंनि थाखाय गाहाम आंनि नु आंनि मोन मोनदांथिफ्राव आरो नुनायफ्रावहाय बिदि आरो बिगियाननियावहाय आरो नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो?
नोंथाङा जेरैबायदि बिगियान सायाव जेरैबायदि बुंलांदों बेफोर गासैबो बेफोरनोखा गासैबो बिगियान थ आ बुंनो थाङोब्ला बिगियाना जोंनि सुबुं माहारि रिया उन्दुनायनिफ्राय लानानै जेब्ला सिखारो अब्लानो साइन्सनि माने बिगियाननि बागैसो जोंहा जागायजेनो जेरै मबाइल बायदिसिना बाहायनाय लोगोसेनो हाथाय फुग्रा बायदिसिना बाहायनाय बेफोरबो मोनसे बिगियाननि सानखांनो हानाय गोहोजों बेफोरनो आरो आजिखालिनि दुगैनाय जानाय लोंनाय गासि बो फेसनफ्रानो फावफ्रानो गासिबो बिगियाननिजोंसो सोलायजोबबाय होननानै बुंनो हायो आरो दा ओंखायनो बुंनो थाङोब्ला बिगियाना जोंनि गोसो मोदोमजों माने सिथाबफाना थाफानाय बायदि होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ थार बाथ्रा
जुदि बिगियाना बेफोरबायदि जोंनि जिउ देहानिफ्राय एंगारनो गोनां जायोब्ला सुबुं माहारि ओया थांना थानायाव एबा जिउ खुंनायाव जोबोद गोब्राब जागोन होननानै जों साननो हायो आरो मानोना साइन्सनि हेफाजाबैसो जोंनि सुबुं माहारिनि बा माखासे जिब जुनारनि थाखाय जोबोद हेफाजाब आरो सांग्रांथि एबा जिउ खुंनायाव मोजां जादों आरो गोरलैयै लामा मोनदों होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा ओंखायनो जोङो बिगियानखौ नागारथावजाया। होननानै जों बुंनो हादों आरो।
औ।
नाथाय बिगियाननि जौगानायजों जोंहा गोबां बायदि बायदिबो ख'हा जानो गोनां जायो आरो।
औ नंगौ।
औ दा दा नोंथाङा फोरमायथिना होनो हागोन नामा बिगियाननि माखासे जौगानायनि जाहोनाव
औ।
जोंनि जोंनि आबहावायाव बा जोंनि माबायाव बुहुमाव मावबायदि गेब्रेंनाय बा हेंथा जादों फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जिथु जों जोंनि आबहावाफोरखौ गुबुंले नुनो मोनदों बेनि जाहोनावबो माखासे बिगियाननिबो आखाइ दङ मानो होनब्ला जों बुंनो थाङोब्ला जों गोबां उरां बिरनो थाखाय जायगा बानायो जोङो जिथु एयारपर्ट बारायो बेफोरनि गोबां जिथु जोंनि थाखाय जायगा नांगौ जायो जोबोर गुवारैनो जायगा बेफोरखौ बेफोरनि बेफोरखौ गायसननो थाखाय जिथु उरां बिरग्रा बेफोरखौ गायसननो थाखाय जोंहा गोबाङैनो जायगा नांगौ जायो बेफोरनि थाखाय गोबां जोंहा दंफां लाइफांफोर दानफायनो गोनां दानफायनो गोनां जायो आरो जोंहा जोंनि आबहावाफोरा बेफोरनि थाखायबो गोबां बिदिनो जानाय जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना जों दंफां लाइफां दानफायब्ला जोंहा जिथु अक्सिजेन लानाय जितु बे अक्सिजेन लानायखौ जोंहा खम मोननो मोनो मोनदांनो मोनो आरो बिदिनो गोबां गुबुंलेफोर जानायखौ नुनो मोनो गोबां बिदिनो उरां बिरनायफोरजों गोबां जों गोबां बेफोरनिफ्राय गाज्रि गाज्रि उखुन्दै आरो बिदिनो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर फेक्टरिफोर इन्डास्ट्रिसफोर बिदि गायसननायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरनि दारैबो गोबां बिदिनो औ गुबुंले जानाय नुनो मोनदों आरो बेफोरनि थाखायबो गोबां दंफां लाइफांफोर दानसुस्रांनांदों दानस्रांनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरनिफ्राय जोबोरै लेथ्रा लेथ्रा गनाय उखुन्दै जि कार्बन डाइ अक्साइद बेफोरो हगारो बेखौ दंफां लाइफांफोरासो एबजर्ब खालामो नाथाय जिथु जोंनियावहाय दंफां लाइफां फ्रानो गैयाब्ला मारैथो बे लेथ्रा उखुन्दैखौ सोरथो आजावगोन सोरथो बज बुथुमनानै लागोन बे जानानै जोंहा बे जों सोंथि जानानै फैदों आरोखि नोंथाङा मा सानो
ओम नोंथां माने जेरैबायदि बेफोरनि आबहावा गुबुंले जादों ना बेफ फोरो गास गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेरजोंनो जाजोबनाय सुबुं माहारिनिनो निनो मोजांनि थाखाय गुबुंले जाबाय आरो बेफोर गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जोंनि सुबुं माहारिनि गोबां खहायायाबो जादों होननानै बुंनो हायो आरो दा ओंखायनो जेसेबांखि नांगौ मुवा एबा मिथिंगानि जाबायदि मुवा फोरखौ जों बाहायनांगौ बेखौ मोनफा मोनफा सिमा थायो बे सिमासिम बाहायोब्ला गोबाव समसिम बाहायनो हा हायो होनना जों फोरमायनो हायो आरो जुदि नांगौनि बारा बाहायबा गोबां जोंहा गेब्रेंनाय आरो गोबां लस जागोन होननानै जों बुंनो हा हायो आरो नोंथां दा नोंथां जोंना समाव बो जाबाय
औ जाबायमोन जोंना समा
यावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों औ दे अब्ला नोंथां।